औ नोंथां। औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो दंफैयो।
औ औ नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन। नोंथाङा जोंनि औ औवानि बाहायथि बा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायोबा मायाव नांगौ बेनि बागै एसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां औवानि बाहायथि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि जिउ खुंनायाव औवानि बाहायथिया जोबोर गोख्रोंखौ जों नुनो मोनदों औवाखौ जोंनो गोबां खामानियावनो नांगौ। जायो जेरैबायदिहाय जोंनो माबा मोनसे न' फोर लुनो थाखाय बा गावनि थानाय न'फोर लुनो थाखाय जोंनो औवाखौ गिबियाव नांग्रोगौ सासे सरासनस्रा सुबुं एबा जों बायदि जाबा जुबा न'खरनि मानसिफोराथ' औवाजोंनो न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बेबादियैनो सा साख्रि गोनां बा सासे धोनि न'खरनि सुबुंखौबो जों फाका' बा बिल्डिं न'खर बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बेवहायबो जोंनो गोबां औवानि गोनांथिखौ जायो बेफोरबायदियैनो जोंनि थांना थानाय। जा न' बां लुनाय बा जानाय लोंनाय आबाद मावनायावनो जा जियानो जा जोंनि न'खर बेंनानै लाखिनायबा। गावनि न'नि बारिफोरखौ दुमनानै लाखि गोबां बेरानि गोनांथि जायो बे बेराखौबो जोंनो बानायनो नि थाखाय गिबियावनो औवाखौ नांग्रोगौ जायो बेफोरबायादियैनो जोंनि गोबां खामानियावहाय औव हाया जोंखौ मदद होनाय खौ जों नुनो मोनो सासे आबादारिया आबाद मावनो थाखाय। थाखाय बा माबा मोनसे बिफां लाइफां गायनाय बा फिथाइ सामथाइ खौ जानो थाखाय। बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो जेरैबदिहाय गय बिफाङानो जा जाबा थालिर बिफाङानो जा बा बैग्रि बिफां आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि बैग्रिफोरखौ जों थनाय नुनो मोनो बा बेसर थुलि बा मुला ओ माबा माबि फोनो थाखायबो जोंनो ओ बेखौ रैखा खालामनानै लाखिनो जे बोरमा मोसौनिफ्राय रैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय जोंनो बेराखौ नांगौ बेरा दुमनो होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनसे मिथिखायो जों बेराखौहाय औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि गोबां खामानियावहाय जोंखौ रैखा खालामो आरो औवा फोराहाय ओ बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे औवायाबो गोलैयो बेफोरबायदियैनो जोंनि बे आबहावाखौ गोगो थासारि बा आबहावा गेब्रें होनायनिफ्राय थानानै लाखिदों होननानै बुङोब्ला ओ बिफां लाइफांफोराबो जों खौ गोबां रोखोमै हेफाजाबखौ होयो बेनि गेजेरावनो औवायाबो मोनसे ओ बिफां हारिन' नङा होमब्ला नोंथां ओ औव हायाबो जों खौहाय आबहावा मोजां बा आबहावाखौ गेब्लेेंहोनायनिफ्राय रैखा खालामो होननानै जों बुंनो हायो ओ औवाखौ आरो जों सोलोंथाइ बा गोबां ओ गोबां ओ बिफाङावनो गोबां ओ मोजां नोजोरै नायोब्ला जों नुनो मोनो जे औवाखौबो जों ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय औवाजोंहाय जों ओ बहि खल बहि बा लेखा बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायाददियैनो औवाखौहाय ओ बायनानै लाङोब्ला बेखौ दाननायखौ जों नुनो मोनो बेखौ दानखांनायनि उनावहाय आथि सरनानैहाय बेखौ ओ मा ओ लेखा बिलाइ बा ओ बहि बिलाइ बानायनायावहाय जों मेचनाव सोनानै बेखौ बानायनाय खौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामि गफानिफ्राय ओ टाउन सहरावहाय ओ औवाखौ बायनानै लांनानै बेखौ मेसिन फोराव सोनानैहाय ओ बहि ओ ओ लेखाफोरखौ बानायनाय जों नुनो मोनो बेफोरबादियैनो जोंनि बे ओ
न'खरफोरावहाय नुनो मोनो आरोबावो जे ओ जि लामनो थाखायबो जोंनो दान्दाहोननि गोनांथि जायो बे दान्दाखौबो जों ओ औवानिफ्रायनो बानायनायखौ जों नुनो मोन औवाया गोबां रोखोमनि थायो जेरैबाददि हाय ओ साथि औवा थाइ औवा बेफोरबादिनो जों गोबां रोखोमनि औवाखौ नुनो मोनो ओ औवा जोङो बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो औवानि गोनांथिखौ जायो ओ बेफोरबायदियैनो जों औवा बारिनिफ्राय औवाखौहाय दानना ला लाबोनानै बेखौ मोजाङै ओ सैसलिबनानै बा ओ खुन्था महरै ओ दाननानै महर होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जों खुन्था बानायनानै लाखांनायनि नि उनावहाय ओ खुन्था बानायनो ओ बा न' बानायनो थाखाय जों ओ हा जावनानै लानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायाददियैनो जों बे हा जावनानै लानानै हाय खुन्थाखौ गायनानै ओ खाथिफोर सिरनानै ओ बेराहोनाय खौ जों नुनो मोनो बेफोरबायादिनो जोंङो थिं होनो थाखायबो जोंनो मान्लिखौ नांगौ
बेफोरबायदिनो जों थिं होनो थाखायबो औवानि मानलि बा बेराफोरखौ होनानै ओ न' बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओ आथिखालाव जों गासैबो नुनो मोनो निबो न'खरावनो बेन्दों थानायखौहाय बेदों ओ बे बेन्दों न'खरनि जा बेन्दों खौ मोजाङै सामलायथिनानै लाखिनो थाखाय जों औवानि बेरा होनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबाददियैनो जोंनि ओ गामि ओनसोल बा खाथि खालाफोराव हायो नुनो मोनो जे औवानि गोबां रोखोमनि बाहायथिखौहाय ओ आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे बोरमा मोसौ फिसिनाया जोंनि थाखाय माबादियै ओ नांगौ बिबांनि बा जोंखौ माबायदि रैखा खालामो बोरमाखौ फिसिनो थाखायबो दोननो दोनदालावहाय खुन्थि होनानै लाखिनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जों ओ खुन्थि बानायनो थाखाय औवानि गोनांथि खौ जायो बेफोरबायदियनो जों नुनो मोनो जे औवानि बाहायथिया जोबोर गोजौ थाखोनि आरो जोंखौ औवाया जोबोर रोखोमैनो हेफाजाब होनानै फैबोदों गोदोनिफ्रायनो ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि समाजावहाय औवाखौ ओ गोबां रोखोमनि बाहायथिखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां।
बे ओनसोल बा नोंथांनि न'आवहाय औवानि बाहायथिया माबादि? एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जेनेबा औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिखायोआनो जोंनि नि बर'फोरनि साफ्रोमबो न'खरनि बारियावनो आगोलो जोबोर जोबोर ओ बुरजा जेनेबा औवानि बागान बा औवा सुबा थायोमोन दाबो जोंनि बर'नि ओ गंफ्रोमबो न'खरावनो सुबासे बाबो जोङो औवाखौहाय जोङो नुनो मोनो नङा होमब नोंथां?
औ औ नंगौ।
जेरैबायदिहाय नोंथाङा बुंलांखाबायानो गासैखौबो थेवबाबो आङो एसे फोरमायना होनि सै आंनि आंनि फारसेनिफ्राय जेनेबा हाय औ माने औ औवानि बाहायथि होननानै बुङोब्ला गुबैयै जोंनो औवा औ नां ओ नांथारगौ आनो बायदि जेनेबा जोङो न'आवनो जेनेबा जोङो जेनेबा नोंथाङा बुंनो हानाय बायदि मैगं थाइगं गायबाय बाइबा माइबि गायबाय बेफोराव जोङो एसे जेनेबा बोरमा मोसौहा बेखौ हाबनो हायि बायदि जेनेबा जानो हाय यि बायदि बेफोरबायदि जोंङो बेरा दुमथनानै बेखौ हाय दोननो हायोबा बिफां-लाइफां गायनायाबो जोङो बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जों औवाजों‌ जोङो बेरा दुम थिनानै दोननो हायो आरो लोगोसेयैनो जोङो औवाखौ ओ जेनेबा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय गुबुन गु बुन रोखोमनि बेलेग बेलेग औवा मोनो जेरैहाय जाथि औवा औवा गरखा बा थाय औवा बेफोरबाय दि ओ थाइ औवा फिसा फिसाजोंहाय जोङो गोबां रोखोमनि लेखा बिलाइजों जा फरायो बा लिरो बेफोरबायदि लेखा बिलाइखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ आरो लोगोसेनो दानि मुगायाव औवानि बेसेनाबो गोबाङैनो बांलांगासिनो दं थरसे बा ओम मासे औवानि ओ बेसेनानो दानि मुगायाव दजि बा स्नि जि रां बेफोरबायदि जानो हमबाय जोङो औवानि जेनेबा फालांगि बानायनानैबो जोङो दानि मुगायाव गोबां रां बा बेफोरबायदिनो फैसा जों खामायनो हा यो। आरो लोगोसेनो जोंनि औ गोदोनि आबै आबौ मोनाबा बेफोरो न'खरावनो जेरैहाय जेखाइ खबाइ बायदिसिना बा सानद्रि फोरखो हेबनानैनो बा फाननानै हेबोमोन होननानै जोङो गोदो गोबां हेबोमोन होननानै बा दाबो हेबो थेवबो दानिख्रुइ आगोलो ओ गोबां हेबोमोन जोंनि आबै आबौआ ओरैनो जनानै थायामोन बेफोरबायदि बायदिसिना उम खि घाबा जेखाइ खबाय बेफोरबायदि बानायोमोन होननानै ज जोङो उम गोदोनिफ्रायनो औ खोनाबोदों नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि खालामनानैबो जोङो औ दानि मुगायावबो जोङो बेफोरखौ जुदि हेबनानै बा बानायनानै ओ हाथाय बा बाजारफोराव जोङो फानहैयोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो बेनिफ्रायबो नङा होमबा औ औ आरो ज जोंनिबा जेखाय बा खबाइ बेफोरखौथ' बर'फोराथ' जेनेबा ना गुरखायो होननानै मिनथिखायोन नालाय ओ गासिबो ओ ज जेनेबा सुबुंफोरनि न'खरावनो जेखाइ खबाय एसेब्लाबो थायो जेनेबा गुरथावना जायगा बेफोरबायद दि थायोब्लालाय थायोब्लाथाय जेखाइखौ खायफा खायफा बा न'आव हरनो रोङि बा ह हनोसोलाब बि बेफोरो बायो नालाय बेनिफ्रायबो जोङो गोबां रां आरज जिनो हायो आरो जेरैहाय ओ खिरखा बा सानद्रि बेफोरखौथ' बायखायो सा फ्रोमबोनि न'खरावनो नांखागौ जेनेबा माइ सालिनो थाखायबो जोंनो सानद्रि नांगौबा बेसर गायनाय समाव बेसर सालिनो थाखायबो नांगौ ओ बा ना फोराननो थाखायबो बेफोरबायदि दिनो बायदिसिना खालामनो थाखाय जोंनो सानद्रि बा बेफोर दाला बे बेखौ जोंनो नांखाथारगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिखौ खालामनानै जोङो जुदि फानोब्लाबोथाय हाथाय बाजारफोराव जों फानैयोब्लाथाय बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां रां बा गोबां बेफोरबायदिनो फैसा बा आरजिनानै जोङो न'खरखौ एसे एनै सुफुंलांनो हायो आरो लोगोस सेनो बेफोरबायदि खामानिखौ सिकायना लानायाबो जोंनि थाखाय मोजां जेनेबा जोङो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदि जोंनि आखाइनि औ औ
औ ओ जोंनि जानायावबो जोबोर ओ जोंखौ खहा ओ जोब बोर रोखोमैनो मदद खामनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओंखाम संनायावबोथ' जोंनो बननि गोनांथि जायो।
औ नंगौ आरो लोगोसेयैनो औवाखौ ओंख्रि जायो होननानैबो मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो औवा मेवाइनिफ्राय जोङो बेखौ ओंख्रि जानो हायो बा औवा मेवाइनि आसार खालामनानै दोननानै बेखौहाय ज जानो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै
औ नोंथां औ औ ओ उनाव समफोर मोनोब्ला फोरमायलायनोसै नामा नोंथां औ दे बिदिब्लालाय औ दे औ गोजोन्थों।